हेलौ औ खोनादोंना?
खोनादों खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा एसे गोसायै सावरायनो हागोन नामा? नोंथांनि भयसखौ आं एसे लासै खोनादोंमोन।
औ औ जागोन दे ओ जोङो होमबा आयदानि सायाव सावरायनोसै ना?
औ औ दे, सावराय जागोन दे।
औ। जोङो होमबा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायजागोन जोङो।
औ सावरायजायो नोंथां।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों माखौ बुंनो हायो गिबियावनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जों मा होननांगोन अनला ओंख्रि ना? खोनादोंना? औ। औ अनला दाउ, नारजि अमा, नाफाम बायदि बायदिफोर खौ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि ना नोंथां? औ दा गोदो गोदाय बर'फोरा मा मिथिंगानि बिखायावनो थानानै रायजो जानो मोजां मो मोनग्रा मोनसे हारि नङा होमबा? बिसोर मिथिंगानिफ्रायनो मा गासे मुवा बेसादखौ बुथुमनानै लायोमोन। जेरै बिथांमोना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि संनायाव जेरै अनला अनला खारै संनायाव बिथांमोना मस्ला दखानाव मोननाय मस्लाफोरखौ बिसोरो होनाय जायाना? गोदो गोदाय मा खालामोमोन गोदो गोदायनि आबै आबौमोना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मस्लाफोरखौ बिसोरो बुथुमना लायोमोन। जेरै जोङो अनला ओं ओंख्रियाव जोङो गंगार दुन्दियाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनोमोनना आरो बेफोर खौ होयोबा मा जायो थावसिननायबो मोनोमोन आरो ओंख्रिया
नंगौ नंगौ।
दा आरो जोङो ओ नाफामनि बाथ्राखौबो जों बुंनो हायो। नाफामाबो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायोना दा नाफामखौ जोङो आरो बर'फोरनि मोनसे हुदा दंमोन जे बर'फोरा थिनानै जानाय मोनसे हैदा हुदा दंमोन आरोखि नङा होमब्ला बेबायदिमोन दे नोंथाङाबो बर'फोरनि दोरोङारि ख्रिनि सायाव एसे बुंनो हागोन
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा जि अनला ओंख्रि आरो नाफामनि सायाव ओ बेखेवनानै होलांबाय ओ नोंथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै गोजोननाय मोनदों थारैनो नंगौ नोंथाङा जि बुंदों ओ जोङो अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला आरो जोंहा मा थाबावो अनला ओंख्रिखौ जोङो मा मोनसे बर'नि एं गारहायै जिखिनि नेमखान्थि जेरैहाय जोंहा ओ हाबा नङा होमबा हाबा जोङो संसाराव हाबा जायो नङा होमबा नोंथां बै हाबायाव जेब्लानोखि जोङो खैना गोदानखौ लानानै फैयो आरो खैना गोदानखौ लानानै फैनानै हाबानि उनाव जि जोंहा हाथासुनि होनाय मोनसे ओ माबा थाबावो नेमखान्थि हिसाबै जि हाथासुनि होनाय मोनसे जोंहा नेमखान्थि थाबावो नङा होमबा नोंथां बै हाथासुनियावबो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुंबाय था
अ बै हाथासुनियावबो जोंहा मा अनला ओंख्रिखौ जोङो खैना गोदाननि आखाइजों संनानै बे जोङो हाथासुनियाव बे अनला ओंख्रिखौनो जानाय जायो नं नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेरैहाय ओ जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ जोङो माने ओ बायदि बायदि मैगंफोरखौ होफानानैबो जोङो जानाय जायो जेरैहाय अनला ओंख्रियाव जोंहा मेइनलि थायोबा दाउ बेदर थायोब्ला बेयो माने जोबोर गोथाव जायो एबा जानो जोङो जोबोर गोथाव मोनो दाउ बेदर जुदि होयोब्ला आरो बे अनला ओंख्रिखौनो जोङो आरोबाव थाइगिर फिथाइ औवा मेवाइ आरो मैद्रु मेगं बैफोरदोबो माने अनला ओंख्रिखौ जोङो जानाय जायो दा अनला ओंख्रिखौ जोङो माबायदिहाय सङो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो मानिफ्राय बानायो जेनि बेबायदि होनना बुंङोब्लाथ' जों अनला ओंख्रिखौ जों मेइनलि माइरंनिफ्राय बानायो नङा होमबा नोंथां जाय माइरं जाय माइरंनिफ्राय जोङो जि अनला ओंख्रिखौ बानायो बेवहाय जोङो गुबुन बायदिसि ना मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोङो बैफोराव माने खायसे आथिखालनि समफोराव जोङो खायसे मुलि बायदिसिना होनायनि जाहोनाव जोङो खायसे मैगं थाइगंफोरखौ गोग्गो मैगं थाइगंफोरखौ मोनजानो थाङा नाथाय अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला बेवहाय माने जोङो जेबो माने बायदिसिना रासायनारि हासार बा मुलि बायदिसिना होनायफोरखौ जोङो मोननो थाङा जेरैहाय जोङो माइरंखौ एसे सोमनानै दोनबाय माइरंखौ एसे रुयगोमानि ओ रुइनाय लोगो लोगो जों बेखौ माने मोनसे गोरान जायगायाव थिखांबाय आरो बे माइरंआ एसे राननाय लोगो लोगो जों बेखौ उलाराव थबसियाव बा आ दानि जुग नि जि ओ इलेक्ट्रिक आगजु जि ग्रिन्डार मेसिन बेफोराव माने ओ गुन्दै खालामनानै जोङो ओ जे ओ जोङो ओ मोनसे सारायाव जोङो दैखौ गोदौहोबाय आरो बे दैया गोदौनाय लोगो लोगो जों बे अनला ओंख्रिखौ होबाय आरो सागं सानानै होबाय आरो खारै होबाय आरो जुदि दाउ बेदर होनोब्ला जों दउ बेदरखौ एवफ्रांना लाखानानै बै समावनो होबाय होनानै बेखौ जों खारै संख्रि बायदिसिनाखौ नायबाय आरो गासैबो जुदि थिगैनो दंबा बेखौ दसे गोबाव गोदौ होनानै जोङो बेबायदिनो अनलाइनखौ जोंङो बानायनाय जायो नङा मोनथां
नगौ नोंगौ
दा अनला ओंख्रिखौ आथिखालनि समफोराव जोङो न'आव जानायजों लोगोसे मा मा नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला जों आथिखालनि जि टाउन सहर नोगोरफोरनि जि जोंनि बर'फोरनि हटेलफोर जाय जोंनि बर'फोरा टाउन सहर नोगोरफ्राव गिदिर गिदिर हटेल एबा रेस्टुरेन्ट फोर म फसं रेस्टुरेन्टफोर जि हटेल खुलिहैदों बा रेस्टुरेन्टफोर खुलिहैदों बैफोर हटेल एबा रेस्टुरेन्टआवबो मा जायो आथिखालनि जोंनि बर'नि सुबुंफोरा माने अनला ओंख्रिखौ बे हटेलफोराव संनानै होनानै गुबुन हारिनिफोरनि गेजेराव जे बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि मैगं बेखौ जों गोसारथि होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ
जेरैहाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर'नि हटेलफोराव मोनजानानै जोबोर गोथाव मोनजानाय बे खोथाखौ बुङो आरो जोबोर बे मैगंखौ बाख्नायलाङो बे आथिखालनि दिनाव बेबायदिनो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो जे गासैबो हारि माहारिफोरनि गेजेरावदि जोङो सिनायथि होनो हादों बा बिथां बिथांमोननो जे जोङो बे हटेलफोराव संनानै खावनानै जाहो जाहोहरनो हादों बेयो मोनसे जोंनि गोथाव खोथा
आरो बरङारि बर'फोरनि दोरोङारि मेगं होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा सबायजों साम' नङा बान्थां
औ औ
सबायजों साम'खौबो जोंनि दोरोङारि मैगं होननानै बुंनो नांगोन जेरैहाय जोङो सबाय मेगंजों साम' जोबोद गोथाव मोनो जेरैहाय जोङो साबु होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंहा सामु लादाय गाब्ला साम' साम' खेंखेर बेबायदि साम'फोरखौ जोङो माने बे सबाय मैगंजोंबो जानाय जायो जेरैहाय साम'फोरखौ जोङो दंग' बिलो दैमानिफ्राय खनना लाना फैनानै बेखौ दैयाव हरसेस जों सुमनानै दोनो जाहाथे सामुंफोरनि सानि जि खिनि लेथ्रा मैला नांनानै थ बे जाथायखौ गाजोबो आरो बे साम'खौ जोङो माने मोद मोजाङै माने हुनानै साखोन सिखोन खालामनानै मा खालामो बे साम'नि खिबुखौ जोङो दानस'यो आरो साम'खौ जोङो एवफ्राननानै लाग्रोयो आरो एवफ्रामनानै लानानै जोङो मोनसे जायगायाव दोनो आरो साम'खौ जोङो साम'खौ जों एवफ्रना दोननायनि उनाव जोङो सबबायखौ मा खालामो दैयाव जोङ हाजासे रुइयो रुनानै जेब्लांखि सामुआ सबाया रुइगोन अब्ला जों बेयाव खारै होयो आरो खारै होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौनाय लोगो लोगोनो बे साम'खौ होनानै एवफ्रांना दोन्नाय साम'खौबो जों होयो बेबायदिनो जोङो खारै संख्रि होनानै जेब्लानोाखि खारै संख्रिया नांगोन अब्लानो जों बेखौ थोजासे गोदौ होनानै जोङो खांनाय जायो बेबायदिनो जोङो साम'नि आरो साम'जों सबायाइ ओंख्रिखौबो जों संनाय जायो दा आं बे समाव नोंथांनिफ्रायबो आरोबाव मोननैसो खोथाखौ आं मोनथिनो लुबैबावदों नोंथांनि ओनसोलाव जे जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगंफोर जेरैहाय सबायजों साम' अनलाजों दाउ मैथाजों ना जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय नाखौ फाम बाथोन बेबायदि जोंनि बर' बर'नि जि दोरोङारि मैगंफोर बेबायदि बर'नि दोरोङारि मैगंफोरखौ नोंथांनि ओनसोलावबो जेनेबा आथिखालनि बर' सुबुंफोरखौ बाहायनाया माबायदि बाहायो एबा बेसेबां बाहागोनि बाहायो बेखौ नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नोंथांनि सोंनायखौ मोननायनि थाखाय जों बुंनो नो थाङोब्ला ज आंनि ओनसोलाव आरो जोङो ओम जोङो मिथिंगायानिफ्रायनो बुथुमनायखौ जोङो नुनो मोनो माखासे मुवा बेसादखौ दा नोंथाङा बुंबाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखा माखासे मुवा बेसादखौ बर'फोरा गोदो गोदाय मुलि हिसाबै बाहायोमोन ना गावसिनि गावसिनि मा होनो ओ सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मुवा बेसादखौ बुथुमनानै बिसोरो ओंख्रि जायोमोन आरोखि दा बेखौ बिनि नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय मा रासायनारि हासार होननाय ना दा बुहुमाव सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंना मा जायो माखासे मैगंफोरा माने ओ मैगंफोरखौ जोङो मा बांहोनो थाखाय माखासे रासायनारि हासारखौ होनो गोनां जायो ना बिनि जाहोनाव जोङो रासायनारि हासार होनाय मैगं थाइगंखौ जुदि जायोब्ला जोङो जोंना मा जागोन सावस्रिया लोरबां जागोन बा जों बेरामि जागोन आरो ओंखायनो जोंङो माखासे मा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ जोङो जानांगौ आरोखि ना जेबो नेचारेल बेखौ आरो दा नोंथाङा बुंलांबायना एसे एैनो जोङो ओ अनला खारैयाव जोङो मा होनो खारैयाव मा ओ अनला अनलायाव जों खारैखौ होनायखौ नुनो मोनो दा खारैखौबो जोङो मानिफ्राय मोनदों मिथिंगानि फ्रायनो मोनदों बेहाय जेबो रासायनारि हासार होननानै बेखौ बा मा खालामाखै बानायाखै ना आरो बेखौ जोङो अवान टाइप अफ मेडिसिन होननानै जोङो हमनो हायो खारैखौ
नंगौ नंगौ नंगौं नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथाङा जि फोरमायलांबाय गासैबो सैथो नोंथांनि फोरमायलांनायखौ जि आङो खोनासंनानै आङो गोबांखिनि खोथाखौ बुजिबाय आरो जोंहा मा होनना बुङो जि रासायनारि हासारनि बागै आं एसे बुंनि जों दा माने दानि आथिखालनि समाव जोङो माने जाय जायगायाव जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबादखौ मावबोगासिनो दङ बे जायगायावनो जोङो दिनैसिमबो आबादखौ मावगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बे माने हाफोराव हासारनि बिबाङा खमायलांदों आरो गोदो गोदायनि दिनाव जोङो बायदिसिना जिब जुनारनि खिजों जेनेबा मोसौ खि बोरमा खि बायदिफोरखौ जों हासार खालामनानै जोङो माने आबादफोरखौ मावोमोन बैफोर हासारजों आबाद मावोब्ला जोंहा बेवहाय माने गोबां रोखोमनि माने जोङो माने रासायनारिक हासारखौ बाहायनाय जायामोन आरो हाय माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना बिजानाव हाबना थानायखौ जों मोननो थाङामोन जोङो गोग्गो फिथाइ सामथायाइखौ जों मोनजायोमोन नाथाय आथिखालनि समफोराव माने हाया हासार खमायलांनायनि जाहोनाव माने रासाय आथिखालनि आबादारि गोबां रासायनारि हासार बाहायनानै माने आबादफोरखौ खांनो गोनां जादों नाथाय बिदि होननानै जोङो आबादारि बिथांमोनखौबो जों नासयनो थाङा मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोना न'खर संसारखौ दैदेननो थाखाय गावसोरनि न'खरखौ खुंनो थाखाय माने बेबायदि आबादखौ मावनो गोनां जादों आरो आबादनि जिखिनि मोननाय आबादनि जिखिनि मोननाय रां रुफाजोंनो दिनै बिथांमोना गथ' गथाय गथ' फरायहोनाय न'खरनि जानाय लोंनाय बायदिसिना बेबायदिजोंनो माने न'खरखौ दैदेनगासिनो दङ नाथाय जोङो जिखिनि दानि दिननि आबादारिफोरनि जिखिनि फिथाइ सामथायाइ बैफोर फिथाइ सामथायफोरखौ खौ जोङो बायनानै जायो एबा जानानै मोजां मोनो नाथाय बैफोर समाव जुदि जोङो बाजारनिफ्राय बा फिथाइ सामथाइखौ बायनानै लाबोनानै बेफोरखौ जुदि मोजा बैफोर फिथाइयाव जेरैहाय नोङो एम्फौनि मुलि होनाय फिथाइ देरनायनि भिटामिन होनाय दंफां देरनायनि भिटामिन होनाय बा दंफांनि मुलि होनाय बायदिसिना मुलि होनायफोरा माने बे फिथाइ सामथाइफोराव माने नांनानै थायो
बेखायनो बैफोर जुदि फिथाइ सामथाइफोरखौ लाबोनानै जोङो जुदि मोजाङै सुनानै साखोन सिखोन खालामनानै संनानै खावनानै जायाब्ला बैफोरनो जोंनि उदै सिङाव थांनानै मिथिस' हायै बायदिसिना बिजानु सोमजिनानै जोंनि देहा सोलेराव एबा जोंनि सावस्रियाव माने बायदि रोखोमनि बेमार सोमजिहोनो हागौ आरो बेनिफ्राय जोङो एसे साबधान जानांगौ नङा होमबा नोंथां ओ रोखोमै आबाद मावो बेनि सायाव आंनो इसे फोरमायना होबावोन नामा नोंथां
औ ओ दा नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंलांबाय ना माखासे ओ फिथाइ सामथाइखौ जोङो मा गोबां खालामनो थाखाय बा बांहोनो थाखाय दा बुंनो थाङोब्ला आं एसे सिगाङावबो बुंलांखाबाय दा ओ बुहुमाव मा सुबुं अनजिमाया बांदोंना आरो सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंनो जानाय आदार खौ जोङो मोजां नांगोन बा बारायनांगोन ना जे जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो मा आथिखालाव जोङो माखौ नुनो मोनदों रासायनारि हासार होनायखौ नुनो मोनदोंना आरो रासायनारि हासार होबासो मा आबादा मोजां जागोन लोगोसे मा
औ
ओ बेफोरखौ जायोब्ला जोङो मा नोंथाङा एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै आरो बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा मा जागोन देहाया खहा जागोन आरोखि ना आरो बेफोरखौ जोङो रासायनारि हासार होआबा जोङो मा जागोन जानाय खमायलांगोन लोगोसे मा जोंना सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोना जोंना जानाया खमायलांगोन जुदि रासायनारि हासार होआबा आरो बेफोरखौ जायोबाबो जोंना देहाया खहा जागोन आरोखि बेनो आंनिफ्राय दाना ओ समा जाबाय नामा नोंथां